खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ-औ जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनि
औ जागोन नोंथां
बेनो जाहैबाय जोंनि बेसादारि हारिमु बेयाव औवाजों जोङो मा मा बानायनो हायो बेखौनो इसे लनि
औ जागोन नोंथां
बुंग्रोनो
दे नों बुंग्रोदो दे
औ दे जोङो औवाजों बानायनाय होननानै बुङोबा जोङो जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जोंनो औवाखौ नांगौ जायो
औ
जोबनो गैया औवानि गोनांथिया बेबायदिनो जोनोम जानायावहाय औवखौ नांगौ जायो मानो होनोबा जोंना गोदो समावहाय गथ'फोर जोनोम जायोबाथाय जोंना डाक्टरनाव लाङामोन गामियावनो न'आवनो बेबायदिनो जोनोम होयोमोन बुरैफोर खो लिंनानै बेबायदि समावहाय जोंनिया गथ'नि बे नारिखौ माबानायाव हानायाव ओ औवाजों खिलिजों हायो होनो आरोना बेयो जाहाथे नथाय जेबो सेफटिफोर जाया बेखौ ब्लेड हा बायदिसिनाजों हानाय जाया आरो बेनिखायनो बेखौ वान निस्लिजों हानाय जायो आरो नारिखौहाय बेनिखायनो होनदों जोंनो जानायनिफ्राय थैनायसिम नांगौ होननानै बेबायदिनो जोंनो जोनोम जानायनि उनावबो बेबायदिनो न'खराव जोंनो गोबां जोंनो नांगौ आरो थैनाय समावबो जोंनो बेबायदिनो बाननानै लांनो थाखाय मानसिखौ सां बानायो नांगौ जोंनो दहाजोंबो मानसिखौ बनानै लाङो बेबायदिनो जोंनो नांगौ आरो औ बेबायदिनो जोङो ना गुरनायावबो जोङो गोबां बेसादखौनो औवाजों बानायो जेरैहाय जेखाइ जेखाइयाबो जोङो औवाजों बानायो बेनि उनावहाय आरो सेन फल' बेफोरखौ गासैखौबो जों गावनो आरो बेफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा
उम
न'आवनो बा गावनो बानायनानै आरजिनानै लायो जे बो मेसिनजों बानाया गावनि आखाइजोंनो जोङो बानायनानै लायो आरो बे गरम समावबो जोङो गिसिब लायो गोदोनि समावथ' जोंनो बेबायदि कारेन्ट आरि गैयामोन जोङो बेबायदि औवाजोंनो हेबनानै गिसिब सिबनानै लायोमोन बेबायदिनो आरो आबाद मावनायावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो जेरैहाय नांगोलाव सोनाय औवा आरो बे जुंगाल आरो बे हासिनि बेदा आरो दुख्लि बेफोरखौ जोङो बानायनानै लायो औवाजोंनो आरो बेफोरखौ जोङो न'आव बाहायनायजों लोगोसे आरोबाव जोङो बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनोबो हायो बेलासियाव ओरैनो थास्लाय स्लाय जोंनो नांगौ जायो बेनि अनगायैबो जोङो फुंनिफ्रायनो मोनासिम जोंनो औवानि बाहायथि खौ नांगौ जायो फुङाव
औ
लोगो लोगोनो जोङो सिला लामा थायो जोंनि बर'फोरनाव बे सिथला लामाखौ हा सिबनो थाखाय जोंनो हासिबनि गोनांथि जायो हासिब जों बेबायदिनो सिबबाय सिबनायनि उनाव आरो जोंनो मैगं सुनो थाखाय मैगं खादाबो जोङो बाहायो औवाजों हेबनाय बेनि उनाव आरो जोङो दाला सान्द्रि बेफोरखौबोथ' जोङो औवाजोंनो बानायो औवा सान्द्रियानो जोंनिया मोननै मोनथाम थायो माइरं सालि सालिग्राया बेलेग फिथा गुन्दै सालिग्राया बेलेग आरो बे बेबायदिनो खेथियाव जाबोर बेबायदिनो माइ बायदिसिना बिना मथर दालि बेफोरखौ सालिनो थाखाय जोंनो सानदांगा नांगौ जायो बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो आरो बेफोरखौ खानो थाखाय जोङो बेबायदिनो थेंगल थेंगल बानायो गोदोनिफ्रायनो जोङो
औ औ
बे औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बे बिदिनो जोङो गोदोनि समावथ' जोंनावहाय बेबायदिजों लुनाय सिमेन्ट जों लुनाय न' गैयामोन नालाय आरो थिंबो गैयामोन बेबायदिनो जोङो न' लुयो इन्जुरबो लुयो बानायो
औ
आरो बेबायदिनो उखमबो बानायो खुन्था बानायो औवाजोंनो आरो बेफोरखौ खानो थाखाय थेंगलजोंनो खायोमोन नङासै
औ नंगौ नंगौ
ओरैबायदि माने थेंगलजों खानाया ओरैबायदि गोरा जायो आरो माने बियो गोबां बोसोर थाङो आरो माने जोबोद गोरा राफोद जायो आरो दैयाव सोमस्र लायनानै बेखौहाय खानाय जायो जोङो खानाय नुबोदोंमोन बेखौहाय औ गोबां जोङो माने गोबां रोखोमनि बाहायथि जोङो नुनो मोनो आरो औवाजों दा नोंथाङा जि जानायाव जोंनो औवाखौ मा मा खालामनाय जायो बेखौ खोन्थादो आंनो एसे
औ जोङो जोंथ' जि दानायावबो जोङो औवानि आगजु नङाबा जोंथ' जिखौ दानो हाया होनजायो नङा होमबा दिनै जोङो जि दानाय लोगो लोगो नो खननो थाखायबो जोङो औवानि गनसा गनसि नांगौ जायो आगर थिखांनो थाखायबो जोङो गनसा फिसा फिसा खालामनो गोनां जायो आरो बिदि बिदिनो आगर एरनानै ओरै बालेब खालामनो थाखायबो जोङो औवखोनो बानायनाय जायो आरो बिदिनो ओ गरखा जायनिखि आथिंजों साखि खिहोनो थाखाय गर खा खानानै लायो गंनै गरखा बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो नङा होमबा औ बिदिनो जि दानायावबो गोबां बिदिनो गोनां जायो आरो औवाखौ दिनै नो नो खननायनिफ्राय आगर बानायनायनिफ्राय बिदिनो गनसा गनसि बानायनायनिफ्राय आरो ओरैहाय होनाया गोजौ साजों थारनि सा खाथियाव होनायखौ बान गाजा बान गोजानि साजों साहा होनाय गना बेखौबो जोङो होनाय जायो मा गन होनोमोन बेखौ आङो बावलायलांबाय आरो औ-औ-औ-औ औ बौदां गिबो होनाय जायो बेफोरो गासिबो औवानि आगजुजोंनो बानायनाय जायो आरो आरो बे दानायावल' नङा जोङो दिनै लेखा फरायनाय लेखा फरायनायावबो जोङो दिनै लेखा बानायनो थाखायबो बहि खिथाब बानायनो थाखायबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो मिेसिंनि दारै जोङो बे औवानि जोहैनो जोङो बे बहि लेखा बायदिसिनाखौबो जोङो बे औवानि जोहैनो बानायनाय जादों आरो औ बेल' नङा गोबाङावनो गोबां जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो खबाइ जेखाइ गासैखौबो जोङो बेजोंनो बानायनाय जायो आरो न' गंसे लुनो थाखायबो जोङो खुन्था गायनो गोनां जायो सिलिं गंसेखौबो जोङो गोदोनि दिनाव दारहा सिस्टेम हेब नानै जोङो न'नि सायावबो होनानै लानाय जायोमोन बिदिनो जोङो पार्टिसन खालामनो थाखायबो जेनेबा न'नि न' गेजेरजों होथेनायखौबो जोङो बेफोरबायदिनो दारहाजोंनो हेब हनानै जोङो खुन्था गायनानै बेखौबो होथेनानै दोनोमोन बेदिनो
जोंनि थाखाय औवाया गोनांसिन होननानै आं सानो आरो बेरा लुनो थाखायबो जोङो हौवा नङाबानो जाया बेराखौनो जोङो होनो थाखाय बे औवाजोंनो जोङो हेबनानै होनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
औ बिदिनो औवाया जोंनि थाखाय गोनांथार गोनांथार होननानै जों सानो आरो
औ
बेखौ दानि जुगावथ' गोबां बेफार फालांगिबो जाबाय औवा औवा बे बे बेफार फालांगि गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोंनि ओनसोलाव फैनानै गोबां बेफार बानिज्य खालामनो थाखायबो जोंनि जायगायाव फैयो आरो ओंखायनो खायसे खायसे सुबुङा बेफार दा औवानि बेफार फालांगि खालामनानैबो जौगासार जानो हादों बिदिनो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम साप्लाय हरनायावबो गोबां जौगासार जादों नङा होमबा नोंथां
औ जादों जादों बेबायदिनो आङो नुनो मोनबावदों आरो
औ
दानि बे गोदान मुगायाव मा होनो मेसिननि थ्रयैहाय जोङो गोबां मा होनो जिरायग्राबो बानायनो हादों बे सियार खौ सियार होनो औवाजों बानायदों औ बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना साजायनाय बेसादबो जों खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो जोङो अमाजोंनो जोङो जिब जुनारनि महरबो होनो हादों बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ नुदों आरोना जोंनि दा औ ओरैनो थानाय बा जोङो जायखौ बेखार होनो जेनेबा जायहा फरायनानै जोब्बाय बा न'आव ओरैनो थायो इसे बैसो जाबाय बेबायदि जोङो बेखार होनो जेनेबा
औ
बेबायदि बेखार समावहाय आं सानो आरोना ओरैनो थास्लाय स्लाय खौथ' जोंनि आखाइनि खामानि नङा होमबा जोङो लेखा रोंनाय आरो लेखा रोङै बेफोर गासैबो आखाइनि हाबाखौ गासैबो जों सोलोंथाइ लायो
औ
दिनि आथिंआव गसंनायाव हेफाजाब जागोन होननानै आं सानो आरो खौ जोङो सोलोंनानै गाव सोलोंनानै लानानै माबा मोनसे जोङो बेयावहाय सेन्टार खुलिनानै जोङो बै रोङिफोर गाव बेसे जोथोन जोंथ' ओरैनो थांनानै थानो हाया नालाय बेनो
औ
बै रोंड़ै सुबुंफोरखौ फोरोंनानै आरो बेखौहाय मोनसे गला खुलिनानै बेबायदि फाननो हायो आरो नाथाय जोङो गावनि जिउखौहाय ओरैनो गोरलैनो दानो हायो बा निजेनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो होननानै आं सानो आरो दानि थ' दा नै फरायसा फोरखौहाय औ मोनसे माबाया दा सरखारा मोनसे गरम बन्द' ओरैनो थानो होआखै माने मा मोन
औ
आखाइनि खामानि सोलोंनानै लानो होदों आरो बेफोर सोलोंनानै लानो होनाया मोजां खामानि जादोंना मानो अ जोंना समा जाबाय नोंथां
औ औ औ नोंथां दे होमबा दोनथ'बाय गोजोन्थों
औ